औ खोनदों ना?
ओं खोनादों नोंथां
ओ नोंथांङा फ्रियैनो दं नामा दा?
ओं ओरैनो दंङ नोंथां
ओ आं नोंजों जौ आयदानि सायाव सावरायनो सान दोंमोन नोंथांङा फ्रिबा सावरायनो हागोनबा?
औ रायज्लायनो हागोन नोंथांङा आं फ्रि दंङ
उम उम जौ जौखौथ' जोंङो बयबो मिथिगौ निसा बुस्थु जौआ जौखौ जोंङो माने ओ देहानि हेल्थनि थाखाय जुदि लोंबाय थायोबा जोंना जौ जों जो जाहाथे जौखौ जों लोंबाय थायोबा माने जोंना गोबां खहा जायो। आरोना जाहाथे जों जौ खौ लोंबाबो माने लिमिटनि ओरैनो एसे स्लाइटल' लोंनांगौ आरो ना जेन'बा जोंङो नांगौनि बारा दिनावनो जोंङो जेन'बा खनब्रै खनबा मानसिफोरखौ जों गोबां नुयो बिना बेफोरबायदि लोंनाय बेफोरबायदि बिदि लोंङोबा माने देहायाव लिभारफ्रा गाज्रि जाहैयो आरो ना बेफोरबायदि लिभार गाज्रि जानानै नै उदैया दुलांङो उदै देरनाय जायो बिदिनो मानसिनाव थै गैयि जालांङो मानसिया बेफोरबायदिनो पुर गाव गाव साइस्थ' गाज्रि जालांङो आरोना बेबायदि जौ-जौखौ माने मानसिया बाहायबाय थायोबा आरो औ माने जोंङो जौखौ लोंनाया लोंनांगौ अब्लाबो जोंङो हिसाब नि लोंनांगौ आरो ना जेरै जोंङो बैसागु बोथोरफोराव जोंङो मानसिफोरखौ ओ बुजायो जौजों बुजायो बे जोंनि समाजावथ' जोंङो हाबा खेराइायावबो जों जौजों बुजायनाय मोनो मोनो आरो जौआव जेरै जोंङो जौखौ बानायनो थाखाय जोंङो जेरै जोंङो एमाव बानायग्रोनाय जायो फार्स्टाव एमावखौ मारै बानायो होनोबा एमावखौ जोंङो जेन'बा माइरंखौ सुनानै लाबाय माइरंखौ सुनानै जेन'बा बिदिनो ओ सेरसे बा सेरनै बा सेरथाम बिदि बिदि सोमनानै लानानै जोंङो दैयाव बिदिनो से घन्टा बा नै घन्टानि थाखाय जोंङो सोमनानै दोनो आरोना जेब्ला सोमनानै दोनो अब्ला रुयो अब्ला जोङो बेखौ दै सर' होनो थाखाय थिखोयो थिखोनानै दोनो आरो ना जाहाथे बिनि दैया सरग'यो आरो जेब्ला बेयो सरनानै ए गोरान जालाङो। जेन'बा जोङो मनाफ्राव सरनानै दोनोना। बे सरनानै दोनोबा जेब्ला दैया गलांजोबो अब्ला जोङो। उवाल बा गाहेनाव देनाय जायो आरो ना उवालाव गाहेनजों। बेयाव जोङो बायदिसिना रोखोमनि मुलि होनाय जायो जेरै जोङो मोखोना बिलाइ। थालिर बिलाइ आरो सुमफ्राम बिजौबो होयो। आरो आनारस बिजौबो होयो आरो बनसिनि होनाय होयो। आरो बिदिनो बिदिनो होयो। आरो बिदिनो अबेबा अबेबा बुस्थुफोरखौ जोङो खांनानै होयो आरोना। मेइन बुस्थुआनो जाबाय बे थालिर बिलाइ ओ ओमफफ्राय खान्थाल बिलाइ मोखोना बिलाइ बेफोरखौ बांसिन होनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बन्सनि ओमफ्राय बन्सनि होयो होबा गोदै जायो होननायखौ आं खोनानो मोनदों आरो। ओमफ्राय बेखौ जोङो बे माइरंआवव ज' देजाबफानाय जायो जेब्ला देयै देयै देैयै देनानै अना अन बायदि जालाङो गुरै जालाङो गेब्लेलांनो हमो। अब्ला जों बेखौ सानद्रिजों सालियो सान्द्रिजों सालिनानै बे गथा गथा थानायखौ आरो देिफिनो जेब्ला बे सान्द्रिजों सालिनानै मिहि मिहि गबोनाय बे माबाफोरखौ जोङो माबायो मा होनो मोनलाय दै लानानै नायो आरोना। दैजों नानानै बेखौ लादुुरा खालामनाय जायो गल गल खालामनाय जायो आरोना। बेनि उनाव जोङो बे लादुरा खालामनायफ्राय फिसा फिसा बोफ्लेनानै फिसा फिसा लादु खालामफिननानै जों बेखौ ओरै नोङो मा रोखोमनि दानो दाब्ले दानो ना ओरै गल दानो बेफोरबायदि दानो हायो आरोना। बेखौ दाखांनायनि उनाव जोङो बे एमाव बे एमाव खौनो जेब्ला नोंनाव एमाव बानायखानाय थायोना। बे एमाव बानायखानायनि गुन्दैखौ सारनानै होनाय जायो आरो ना पाउदार बायदि बिदि सारनानै होनाय जायो जेब्ला। जोङो बेखौ लादुरा लादुरा बा दाब्ले दाब्ले दाखांनानै जोङो बस्थाफ्रा बा दोनग्रा जायगायाव जोङो लारि लारि दोननानै लायो अब्ला बे बेफोरबायदि बे एमाव गुन्दैखौ सारनाय जायो आरो ओमफ्राय बे एमावखौ जेब्ला जोङो दोननांगौखौ टाइम जायो गोजां बोथोरनि टाइमाव जेब्ला जोङो दोनो। अब्ला बे एमावखौ माने जिगाबफोरजों खोबनानै दोननाय जायो आरोना। माने जिगाफोरजों खोबनानै दोनोब्ला बार नाङा गोसोम जाया गुफुर आराम जायो आरोना। आरो गोलोम बोथोरावबो बिदिनो बिदिनो जिफोरजों खोबनानै दोनो आरो बांसिनानो मानसिफोरा बेखौ जि गाबजों खोबनानै दोनो। आरोना जेब्ला बे एमावा जाबाय। अब्ला जोङो जौ बानायनो थाखाय जोङो जुमाय बानायनाय जायो जों जेब्ला जुमायखौ संनो थाखाय जोङो जुमायखौ संनो थाखाय जों जेब्ला ओ माबायो माइरंखौ जोङो सोमग्रोनाय जायो ना उम माबायाव दै गुदुंखौ फुदुंग्रोनाय जायो दै गुदुंखौ फुदुंनायनि उनाव जोङो ओ बै माइरंखौ सुनानै दोनखाबाय जाहाथे ओ बै दै गुदुंङाव सोमनो थाखाय जेनेबा बे माइरंखौ लखब हरो बै दै गुदुङाव बे दै गुदुङाव जेब्ला माइरंखौ लखब' हरो अब्ला बेयो जुमाय जायो आरो ना माबा जायो बेखौ मा होनो उम जुमाय होनो बे जुमायखौ जोङो ओंखाम जुमायखौ जोङो संग्रोनानै लानाय जायो ओमफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला एसे गुसु ज जायो अब्ला जोङो बेखौ औ जि प्लास्टिकफोराव दिहुननानै गुसु खालामनानै माने सिफ्रुनानै गुसु खालामनानै लायो आरो ना ओमफ्राय गुसु खालामखांबा जे ब्ला जोङो बेखौ बै एमाव दहाय बानायदोंमोनना आं जेब्ला खोन्थादोंमोन नोंनो एमावखौ मारै बानायो बे एमावखौ माने बेयाव बे माबायाव ओंखाम बानायनाय बे जुमायाव बेयाव होनाय जायो आरोना बे माबाखौ एमावखौ जेब्ला बे एमावखौ होयो होखांनायनि उनाव बे एमावखौ होखांनायनि उनाव बे जु मायखौ जेब्ला नोङो न'आव बा दोंग्रा जायगायाव जेब्ला नों थिखोनानै लाबोनानै दोनो अब्ला बेखौ खो खोबनानै मोजां दोनो जेब्ला मोजां दोनखांनायनि उनाव औ नोङो सानथाम-सानब्रै बा सानबासोनि उनाव जोङो बे बे जुमायनिफ्रायनो बिदै गबोनाय नुनो मोनो जाय खौ जों जौ होनो बेखौनो जोङो सरनानै ओ दोननो हायो आरो ना बेखौनो जोङो सरनानै लोंनो हायो आरो ना दा गोलोम बोथोराव बेफोरखौनो खामानि मावनानै जायफोरा दुब्लिफोराव खामानि मावहैयो बेफोर बेफोरबायदि मानसिया माने बेफोरबायदि जौ गिसिखौ लोंनानै मोजां मोनो आरोना मेंनायफोरखौ खारनाय मोनो आरोना। ओम बिदिनो नांगौखिनिखौ ज लोङो बिनि बारा लोङा आरोना जेन'बा बारा लोंबाथ' गाज्रि जायो नालाय बेनिखायनो खिनि लिमिटआव एसे लोंनो हायो बेखौ लोङो आरोना गासिबो बुस्थुआथ' लिमिट नि बारा जायोबा गासिबो बुस्थुआनो गाज्रिजा फिथाइ-सामथायानो होन नोङो लिमिट नि बारा जायोबा नों उदै सानाय जागोन बायदिसिना जागोन बे थिग बेबायदिनो जों जौवाबो नोङो लिमिटनि बारा लोङो बा नों निसा जानानै फेलाबायनानै गोलैलाबायनानै थायो आरोना ओमफाय नोङो जौनि बागै मा मिथियो बेखौ फोरमायदो दे?
नोंगौ नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंलांबाय दासो जोबोद मोजां खोथा बुंदों। ओरैनो आंहा जौ बानायनायनि सायाव माने इमान जेबो माबा गैया थेवबो आं जेखिनि जे एसे आं मिन्थिगो जेखिनि नुदों बेखिनिखौनो एसे फोरमायनो सान सानो आरोना ओरैनो जों आंबो बे बे बुंनो सानो दा जेनेबा जोंनि बर'नि न'खराव जोंनि गामि ओनसोलाव जेनेबा हाबा बा मरा खाम बा माबा मोनसे जेनेबा फुजा-फाथाल जायोब्ला जोंनिया जावन माबा नाथाय ओ हाबा खुंनाय बायदियानो जाया नङा होम जौआ माने जौखो लोङो। खिन्थु जों लोंनांगौबाबो जौखौ जोखो माने ओह बहुत खम लोंनांगौ आरो माने बे। बेबादि जौ जौआथ फेग्रा मुवाना जौ देहाखौ खहा खालामो दा बे हिसाबै जोङो बुहुद खम लोंनांगौ होननानै आं सानोआरो। मानो फेनानै गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायि बिदि जालायजासे जानोनाङा आरो। जौ खौ लोंनांगौ खिन्थु लिमित नि लोंनांगौ ओह रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामनो नाङा जौ लोंनानै। नखराव दावराव दावसि जानोनाङा बेखौ आं सानोआरो। ओरैनोथ जों गोदोनिफाय माने ओह गोबां नुबोगासिनो दङ जौ लोंनो होनाय जोंनिया गोदो। ओनफ्राय माने गोबां मानि ओह दावराव दावसि जानायफोनि मान आथि खालाव खिन्थु ओह दा नुनो मोनगासिनो दङ दा माने ओह जोंनि जिथ जिथुनोखि लाइमोनफोरबो सिखारबायदङ माने देरफुबायदङ बिथांमोनहाबो ओह सम सम मा माहोनो जौ नि उनाव बुहुद मावबायग्रा जाबाय दा अब्लाबो बेफोरखो खम खालामनानै जद दि बिसोरो। ओह जुदि गावनि समखो होसोनो नाजायोबा आरोबाव बांसिन मोजां जागोन होननानै आं सा सानोआरो जौफोराथ निसा बुसथु दा देहानि था खायबो खहा आरो जुदि लोङोबा जोंनि माने समाबो खहाजायो नङा होमबा जोंनि जे सि सेबांखिनि माने ओह मोजां खामानियाव जोङो। जोङो मा माबाखालामनो हायो बेखिनि समखौ जोङो माने। ओह जौ लोङोबाथाय ओरैनो नस्थ खालामनानै लानाय जायोआरो। ओह आरोबाव दंबावो जोंनि जिद। थुनोखि माने गामि ओनसोलाव जों बैसागु बोथोराव जों जौ लोङो बा लोङो। बेफोरफोरखो जोङो माने लोंनांगौ खिन्थु इ। मानबो लोंनाङा आरो खम लोंनानै जोङो ओरैनो फुद। ति खालामनानै लोगो लेवाजों मिलायनानै ओ। माने फुरति खालामनानै ओह इखिनिखोनो लोंनानै थानांगौआरो उम। लोंनानै माने ओरैनो दावराउ दावसि जानाय। बा गावखोनो गाव बावगोमानाय बेबायदि जानो नाङाआरो अब्लां नोंथां बेखिनि नों बुंनानै ओह दिनैनि बे जौनि उम औ। ओं दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।